हेलोव
उह हेलौ
अ खोनादों नोंथां
अ खोनादो नोंथां
अह गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बाउहरबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गिबियावनो ओ फंनैसो हारिमुनि सोमोन्दै रायलायनोसै
अह नोंथांनि सिनायथिखौ होगोरदो ओ लौ
अह औ खोनाबाय एबारो
औ
औ अह आंनि मुङा दसरथ बर आं बाक्सानि थागिबि बाक्सा जिल्लानि नोंथाङा बबे जायगानि
आंना आंबो बाक्सानिनो रड अह हेलौ
अ औ
आं बाक्सा नि आं बागानपारानि आंनि मुङा रक्कि बर'
औ
नोंथाङा दानि मा टपिकनि बागै रायलायनो होनदोंमोन दानि
आ जों सावनि सावथुन बर सावथुन मुलुगनि बागै एसे रायज्लायनि। खोनादोना हेलौ औ ओ जोङो साव-सावथुननि बागै रायलायनोसै जोंनि बर'सावथुन मुलुगनि बायदि बागै
औ
ओ गिबियावनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सोर एक्टरखौ नोंथाङा मोजां मोनो नोंनि फेभारेटआ
आं आंनि फेभरेटआ लिंसार बिबेक इनिफ्राय ओ मा होनोमोनथाय नामखौनो बावना दं।
ओ जाय-जायखि एफोर मोजां बिसोरखौ मोजां मोनो ओमफ्राम एकट्रिसनि बेलायाव सोर सासे सासेनि नाम जागोन दे एकट्रिच नि बेलायाव सोरखौ
फुजा एकथ्रिस ओमफ्राय फुजि
अ अ र थिगानो। ऐनिफ्राय ओ आंनियाबो आं सुकबिर कारजिखौ मोजां मोनो ऐनिफ्राय एसे सिगांनि हिसाबै राजिब खौ मोजां मोनाआङो ओरैनो थ गाससिबो मोजां खिन्थु गोसो सिङाव मोनसे फेब्रट थायो नालाय मोजां मोननाय।
औ
ओ बे आरो ओमफ्राय दा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव नों नोंथाङा ओ माबायदि जाजाखौ लुबैयो जेनेबा माबायदि जानांगौ जोंनिया अब्लानो जों जौगानो हागोन बेनि सोमोन्दै एसे बुंनाय
उम जोंनि सावथुना बर' सावथुना ओ गुबुनफोरनिबायसा जानांगौ जेरै साउथ इण्डियान मुभिफोरनिया जोबोद ट्रेन्दिं आव सोलियो बिसनिया फिलिमफोरा
औ औ औ
जा जानो लुबैयो आरो बर'फोरनि फिलिमफोरखौबो
औ औ औ औ ओ बेनिफ्राय जोंनो जौगानो हायाखै खारन जोंहा मेइेनलि फाइनन्सियेलि
अ
ओ जोंना मोजां प्रडिउटार गैया। आरो प्रडिउ थाबाबो नि ओ सावथुना माखासे जायगायाव जोङो देखहहैनो हाया। कारना बेनो माने जोंनि सावथुनखौ ओ अन
ओ
बेखायनो जेनेबा जोंनिया बारा जगायानो हायाखै आरो बेनिफ्राय नोंथाङा जोंनि देरशन मुलुगाव जिबायदि ओ जा
औ मोजां खोनायाखै नोंथां मोजां खनसे बुंफिनलाय।
सिनेमा ह
औ
बांसिन सिनिमा हल थानांगौखौ नोंथाङा सानगोन ना साना?
सानो आं बेखौनो सिनेमा हल गोबां जानांगौ जोंनियाव
औ औ
जागा जागा।
औ औ
गैया
जोंना जेसेनो सिनेमा हल ओंखारगोन एसेनो जोंना प्रडिउसार फ्रबो मोनसे इनकाम खालामनो हागोन। औ एसेबांनो फिलम दिहुननायाव जेनेबा जौगाखांगोन। ओ जोंनि फिल्मा ओं सिनेमा हलाव सोलाय सोलिनाय लोगो लोगोनो जेबो उसुबिदा जाया बांसिनानो।
औ
ओ ओरैनो दासान्दि नोंथां मोननि जायगायाव थासारिया माबायदि ओरैनो सान्दुं अख अखा ओरैबायदि माबायदि जाना दंथ'यो बर बरथ'मान?
जोंनियाव बोथोरा दा मोजाङानो गेजेर गेजेर सान्दुंबो दोङो अखाबो हायो।
औ
दासान्दै ओ गो-गोलोमाव उसुबिदा जायाखै गोलोमद्रायनायबो जायाखै। गरमबो मोनद्रायनाय जा जायाखै।
औ औ
फोरमायलावदों आरो जोंनि फो जायगायाव।
औ औ ओरैनो नोंथांमोननि जोंनियाव जोंनियावबो बिदिनो जाना दं बरथ'मान दा इदिनो। ओ फुङाव गदिनो इसे अ अखा हायो मालाबा समाव ओमफाय सान्दुं दुं फिनो ओमफाय दोमैलु दोमैलु बांसिन थायो आरो एसे थाजिम
औ
ओमफाय नोंथांमोननि जायगायाव मा मा ओरैनो दा दैज्लाङाव मा मा आबाद खालामो?
दैज्लांआव जोंना बांसिन माइआनो। माइ गायनाय बेनोल' बेलेग ओं बेलेग आबाद मावनाय जाया आरो जोंनियाव।
ओ ओरै ओमफाय सोलोंथाइनि बिथ थिङाव माबोरै दावगाना दं नोंथांमोननिखैजा?
जोंनिथाय दावगाना दं खानैैसो मोजाङैनो दं।
औ औ औ
थेबो नाजागासिनो मोजांनिसाय मोजां नाजानो खामनो।
औ फराय ओम फरायनाय ओरै मानसिफोर थाबाय ओरै साख्रि मावनाय मानसिफोरबो दङबा?
औ
औ ओरैनो बाखि आरो आबाद मावबाय। बिजनेसफोर मावबाय इदिनो बेफार फालांगिफोर मावोना?
ओम दाथ' मावाबाद थ' गोबां रांक ओ रांक सावरि मोननो थान जायोना गावबागाव बुथुमना लानो गोनां जायो बेनिखायनो अ
औ औ औ मोजाङानो ओ इनिफ्राय नोंथाङाबोथ बर हारिनि माबायाव बर फिल्म इन्डास्ट्रियाव एसे बिहोमा दङ नोंथाङाबोथ खामानि मावो
औ ओम थाङाबो मावो होननाय खोनादों आं नोंथाङा बांसिन मा मावो रलखौ
लायेनाव दा ओरै ओ रला आंना ओ मेन आं डाइरेक्सन थायो स्क्रिप्ट राइटार थायो आरो जेनेबा ओ सावथुन इदिनो लिरो बे सर्ट मुभिफोर सुंद सावथुनफोर खालामो डाइरेक्सन होयो एक्टिं खालामो आरो
औ
ए
मोजां खोनायाखै नोंथां खनसे होनफिनलाय अ हेलौ
औ औ
आं दा सावथुन मुलुगाव बिदिनो केमेरा खेबो आङो दि इउ पि नि खाम खामानि मावो पस्ट प्रदाक्सननि
औ औ इडिटिं खालामबाय
एडिटिं औ
हेलौ
अ मेथाइफोरनिबो खामानि मावो ना
औ मेथाइनिबो खामानि मावो आं अ मिउजिक बो बानायो इनिफ्राय फ्राय मिक्सिं मास्टारिं बानायो आरो।
अ जोबोद मोजां। ओं उम जोबोद मोजां। दा ओरैनोथ जोंनि सावथुना सिगांनिफख्रुय सोलाय बोनायखौ नुबोगासिनो दं नङा होमबा?
औ सोलायबोगासिनो बुहुद।
ओं गोबां इदिटिंनि बेलायावनो जा केमेरा टेकनिक सिकेलनि बेलायावनो जा थिंनि बेलायावनो जा रोजाबनायनि बेलायावनो जा बुहुद सोलायबोगासिनो दं आरो।
आरो मोनसे खोथा ए आइ ओंखारनानै बुहुद हेल्प जादों आरो।
औ औ औ माखासे बुस्थुफोर किसुमान किसुमान बुस्थुफोर जोङो इजियाव खौनो खालामनो हायो आरो गोरलैयैनो।
अ हायो औ।
जोबोर मोजां।
जेरै फट' इदिटिंनि बेला भिडटिं इदिटिंनि बेलायावबो
औ। एसे गोर्लै गोर्लै आयदा जोंनो जों
गोर्लैयनो। औ ओं आरो ओम मायबा मोनसे रोङाबा ए आइ नि हेल्प लानो हायो।
ओ दा बे सान्नैसोआव सुटिंफोरनि माबाफोर प्लेनिं दं नामा ओरैनो सुटिं खालामनायनि?
सुटिंआथ दाथ गैला दाख्लैबावैसो मोनसे सुटिं जानानै थांबाय दा इदिटिं दोङो आरो इदिटिं खालामनो दं।
अ अ अ दे आसा खालामो रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोन।
उम। नोंथां नाबो सुटिं दं नामा मालाबाफोर?
औ दा बावैसो नै दिनै जोङो मोनसे टेबोलटक लादोंमोन मोनसे रायज्लायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। ओ जोंना स्क्रिपआ अलरेडि जाबाय ओमफ्राय दिनै आर्टिस्ट सायख नायनि आरो महर गिरिफोरखौ जोङो सोरखौ लाबोनांगोन सोरखौ मानांगोन बिदि थागोन बिनि सायाव दिनै रायजलायनाय जादों ओमफ्राय आसा खालामो आरो आंबो दङ माने एबारनि जि साव सावथुन बानायगोन ना बे सावथुना माने समाज सा बिजोंजों गोरोब आरो ओ माखासे। मेसेज होनो थांगासिनो बे भिडिअ आव माखासे जों जाफ्लेबाय थानाय जादों बे बाराव।
ओ।
रायजोफोरनि अन
स्क्रिप्टफोरखौबो नोंथाङानो लिरदों दा
औ स्क्रिपबा स्क्रिपबा आंनिनो गोनजा ओं आंनो डाइरेक्सन होगोन आंनो आर्टिस्टआव थागोन उम उम ओ जियानो जा नोंथां ओ बेयाव जोङो टटेलि ओ मेन लिडिं रलफ्रा जागोन बेयाव सयजन थागोन लिडिं रला एनेफाय बाखि ओरैनो बेकग्राउन्ड क आर्टिस्टफोर दं आरो
औ।
आं इसे गिदिरानो जागोन सदा।
औ आसा खालामो नोंसोरनि सुटिंआ। मोजाङै मोजाङै थांथों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ दे। जियानो जा नोंथां राय्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै। औ दा जों औ औ दा जोङो दिनैनि जोंनि रायज्लायनाय हाबाफारि बेखिनियावनो दोनथनोसै।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय ओं दे दे। दे दे थेंकिउ।
उम।